हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां आङो दा फ्रियानो दंखायोमोन नोंथाङा मा आयदानि
औ नोंथां औ नोंथां आयदाया बेनो नोंथां ना हमनाय।
अ बेथ' जोबोद मोजाङै दा बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथां बेखौ सावरायलायनोसै बिदिब्ला आंनो जागायजेननोसै नामा नोंथां?
बिग्रोदो नोंथां बिदिब्ला।
औ नोंथा औ दा जोंहा ना हमनाय होनना बुङोब्लाथ' बेफोरखौ जोंहा ओ गोदो गोदायनि थुला दिनैसिमबो हमना जाखायो नङा होमबा नोंथां जोङो नुनो मोनो गोबां। जोंनि बर' हारियाल' नङा गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो जों नुनो मोनो गुबुन गुबुन आदब खायदाफोरजों हमना जानायखौ आरो जोंहाथ' बुंनानै फोजोबनो हाया मा मा आदब खायदा दङ जोंहा ना हमना जानायावनाव मा नोंथां औ सोरबा गोग्रोमनानै जायो दैयाव हमहैनानै सोरबा ओ माबानानै जायो हनानै जायो हेङाबा जे गोलावफोरजों। आरो सोरबा गुरनानै जायो आरो सोरबा सारनानै जायो जेजोंहाय आरो सोरबा बै ना गिदिर। दै रानलांनानै थानाय एसे एनै हाखर दंग' दंग'फोर बेफोरखौ माने खोथेलायनानै सो खारनानै जानाय बेफोरबायदि जों नुनो मोननाय जायो ना नोंथां। औ दा जोंहाथ' जेखाइजों गुरनाय होनना बुङोब्ला बै जेनाखि जेखाइ बेखौ जोंहा बर' हारिया गावनो मानि हाथाय बाजारावबो बाया गाव गावनि आ आखाइजोंनो बानायो नङा होमा नोंथां
औ नोंथां नंगौ
जे-जेखाइखौहाय हेबनानै बानायनानै खबायखौबो हेबनानै बानाय ना लाग्राखौ नङा होमबा दा बेफोरजों जोङो नाखौ गुरनाय जायो आरो जेरै। जोंहा बे जेखायजों गुरनायावथ' जेनेबा गिदिर बारा गिदिर गिदिर नाखौ मोननाय जाया जेरै फिसा दुथुमै बालाबाथि फिसा फिसा नास्राय। मानि बेफोरबायदि नाखौ मोननाय जायो आरो जेखाय जहाय बारा गिदिर गिदिर नाखौ मोननाय जाया। औ ओ थिग बिदिनो जोंहा जेरै जे। गोलाव गोलाव जेजों हनाय बेजों जों खन जेनो मानानि गुवार जायगा लानानै माने बेंखननानै खनो हायो नङा होमा नोंथां बेयाव
औ नोंथां
औ बिदि बेंखननानै हयै मोनसे गिदिर जायगा लानानै अब्ला बेयाव नायाबो माने बुरजा बुरजा मोननाय जायो आरो थि बिदिनो जोंहा जेरै हेना होनो जायखौ जोङो जे फसा बेवहाय जोङो मोनथाम गन खानानै हनाय नङा होमबा? बेफोरजों जोङो बै खोस्लिफानाफोरखौ हखाङो। बेयाव बिदिनो नास्राय गोरि बेंसि थथा ओ बालाबाथि बिदि बायदि बायदि ना मोननाय जायो आरो बेजों बारा बुरजायाथ' गाखो जेनेबा हगासेयाव बिदि बिदिनो ओ दसथा बा बार'था बेफोरबायदि मोनो आरो फोर बुरजा बुरजा मोना
औ नंगौ
बिदिनो जोंहा ना बोननाय बाथा होनाय लफायनाय बेफोरबायदिखौथ' बिजोंबो बेफोरबायदि आदबजोंबो जों हमो नङ होमबा।
नोंगौ नोंथां
जेरै जोङो बोरसिया ना गिदिर हमग्रा फिसा हमग्रा आरो फिसासिन ना हमग्रा बिदि दङ जेरै ना फिथिख्रि बेफोरखौबो जोङो बोनो गोरलै गोरलै बोरसिजों नङा होमबा नोंथां। जेरै जों गोदो बेफोरखौ बोरसि ओंखाम होननानैबो बुंनाय जायोमोन आरो। ना फिथिख्रि बोनग्राखौ औ आरो बि बिदिनो जोंहा जेरै नास्राय गोरि बेफोरखौ जोङो बोननो थाखाय बोरसिया एसे गेदेर जायो मिडियामनि बेफोरजों जोङो एम्बुफोर होनानै बोननाय जायो नङाहोमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ दा बेजों बोननाय जायो आरो लफायनाय जेराव बेहाय बोरसि नांला आरो बोरसि ना मोनसे दान्दा मोनसे आरो माबा पेरासन मोनसे। बेयाव जोङो ओै खान्थ्रिफोरखौहाय सामथायाइ बा हासिब गनसिफोरजों खाना लानानै थुनानै माने बोसोयो आरो गोरा जानायनि। बेफोरबायदि जोङो ओव बेजों जोङो हाग्रा सिङाव लफाय हरनो हायो आरो नोंथां। ओमफ्राय नास्रायफोरा बेावहायनो अरलाबायायना फैसै आरो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जों बोनो आरो जेरै बाथा होनाय बाथा होनायाबोथ' जोंहा मानिे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखानाय। बाथा होनाय जेरै बाथा नोलो' मोनथिखायो नङा होनोमा नोंथाङा
नोंगौ मोनथियो नोंथां अनैलो
लायनानै बिदिनो गुसुं -गुसुं से फुट बेफोरबायदि खालामनानै से फुटनि एसे गुसुंसिन बेफोरबायदि हास'- हास' -हास' लानानै बेयाव मानिे पेरासुटखौ खायो आरो नङा होन नोंथां आरो लोगोसे बै फेरासुनि गाहायाव बोरसि खायो। आरो बै बोसियावहाय जोङो खानस्रि हायनानै माने बाथाखौ हाला -हाला- हाला साना दोनहैयो आरो नोंथां।
औ नोंथां
औ दा बेफोरबायदिनो नाया जोङो जेनेबा जों दा बेलासियाव जायोबा गाबोन फुङाव लायगोन नङा होनोमबा नोंथां बाथाखौ अब्ला नाया बै बोरसियावहाय बथायाव माने अरना थानोसै आरो।
औ
बिदिनो जोंहा नाफोरखौथ' बाथायाव अरनायाथ' जोंहा बिदिनो सुल फिसा फिसाया अरो लोगोसे ना हास्राय अरो आरो गोरि अरो नङा होमबा बाखिथ' बे ना फिथिख्रि बा ना बेेंसि बेफोरबायदियावथ' बे बोरसिखौ अरनो हाया जाहैबाय बिसिना खुगाया फिसा -फिसा हिसाबै
औ
औ बेखायनो बेनि नानि जाद नाय नायनानै माने माबायो आरो मा होनो बोरसिखौ बाहायो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां
थिग बिदिनो जोंहा माने गोबां दङ बेफोरबायदि ना हमनानै जानाय जेनाखि आदब खायदाफोर माजों माजों हमो आरो आरो मा मा मोना- मोनो नाथाय समनि एसे जोंहा माबा गुसुं सम जानायलाय जों बेखौ बे खौ सावरायजोबनो हाया नङा होमा नोंथां दा बिदिनो नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव नाफोरखौ माबायदि हमो आरो मा मा ना मोनो मा मा आदब खायदा जों ना नफोरखौ हमो बेफोरनि सायाव एसे माबादो नामा नोंथां फोरमायना होदो नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां ओ नोंथाङानो गोबां ना हमनायनि खान्थिखौ बुंलांखाबाय। जुनि बोरसिजों मारै -मारै हमो मायो नङा होमबा दा आंबो जोंनि ओनसोलाव आं दा नुबाय थानाय बा जोंबो हमबाय थानाय बे आदबखौ फोरमायसै गिबियावनो जोंना जोंनि ओनसोलाव जाम्फैफोर दं नालाय बे जाम्फैयाव मा खालामो जाम्फैखौ होथे- होथे दै गिदिर जाबा बेयावहाय खा ओ माने जोङो नैबे खखा होननाय दंना नोंथां? खखाखौ सानानै लायो आरो औ बे खखाखौ सायोब्ला मा जायो दैयाथ' बिराद खराबो होयो नालाय दै गिदिर जाबा होमबा नाया थ्रोब थ्रोब थ्रोब हाबलांसै आरो मा ख'खा सिङाव ओमफ्राय जै खखा सिङाव हाबलांबाय होनबाथाय बेंखारफिननो हाला मानोना खखाया उनावहाय गुसेब जायो नालाय ओमफ्राय दै बानायाबो दैयाथ' बिराद दाहार जायो सिङावहाय खखानि सिङाव सिङावहाय गुसेब जालांनायहाय दा नाया बारनफिनो आरो बिनि थाखायनो अखा जों गोबां ना मोननो हायो बिदिनो खखाफा गाहाम जायो। दै गिदिर जाबा जै खखा खखाया बिदिनो सातथासो साखायायो आरो मोनसे लाइनावनो लाइन लाइन लाइन लाइन ओमफ्राय खखा मोनसेयावनो खबाइसे गाहाम नांहो, होमबा सातथा खखाबा बिदिनो सात खबायाइ गाहाम नाङो आरो एखमबा एखमबा दै गिदिर जाबा बेबायदि ना मोनो ओमफ्राय बेयाव मा मा ना मोनो होनोब्ला जोंना ओ नों नोंथां बुंनाय बायदि ओ नैबे ना गोरि नास्राय ना सुल ओमफ्राय दै गिदिर जाथारबा बारलि फैयो ओमफ्राय खुसियाबो फैयो। ओमफ्राय ना फिथिख्रियाथ' सानख'नो हायो हाबो। आरोबाव बिनिफ्राय बालाबाथियाफोरबो हाबो ओमफ्राय हासुुमुथ्रा ना होननाय दं। मोनसे बालाखावा ना बिसोरो हाबजोबो आरो ओमफ्राय ना बेंसिबो हाबो ओमफ्राय बे, खुगा गोलाव गोलाव नाया ओ मा होनोमोन बेखौ ना खांखिला औ ना खांखिलायाबो हाबो आरो बेबायदि नाखौ जोङो खखाजों हमो, ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय एसे दै फिसायाव, नुसै लोगोफोर दाना दुब्लि गेजेरफ्राव दुब्लि गेजेरफ्राव जेब्ला ओ दैया एसे रानलाङो होमब्ला आलि खोथेनाय थायो नालाय दुब्लियाव बा बेबायदि आलि आलियाव जों मा खालामो नैबे सेनजों सायो आरो सेन सेन सानानै दोनो सेनखौ नोंथाङाबो नुबाय जानो हागौ औवानि बानायनाय औ, बे सेनखौ साखेनानै दोनो जेब्ला नाया दावखोबोगोन ना दै राननायनिफ्राय, ओनब्ला बिसोरो सेनाव हाबबाथाय गफिन खाला आरो माने सेनना गुदुं आनो, उल्थासो मोथाङानो जै हाबबाथाय बारन फिननो हानाय राहायानो गैया आरो बिसोरो दा बेबायदि हाबो आरो सेनावहाय, सेनाव बिदिनो खेबसे सागासेयाव मोजां नांथारोबा एखमबा, बिदिनो तिन केजि गाहाम मोनो आरो मोजां जानांबा बे औ बे मा होनोम खखायावहाय जे नाया नाङो बे माबायावबो सेनावबो बे रोखोमनि नाफ्रानो नाङो आरो नाथाय सेनावहाय एसे फिसा फिसा ना नाङो जेरै गोरिफ्रा बेंसिफ्रा ओनफ्राय ना थथा बेफोर बांसिन नाङो आरो ओमफ्राय साम'बो हाबो खांख्राइबो हाबो, ओमफ्राय खुसियाबो एखमबा एखमबा हाबनानै थायो। ओमफ्राय ना मागुर फिसा सिंगि फिसा ना थेंगोना, बेफोरबायदि नाखौ ओ बे सेन सानानै मोननाय जायो। आरो मालाय, ओमफ्राय दानिया जाहैबाय मोनसे जोंनि जों दासान्दि ना हमनायनि खायदाया जाहैबाय। नैबे सारनाय नोंथाङा दहाय बुंलांखाबाय दैया जुदि रानोब्ला फिसा फि फिसा जायोब्ला जों बेखौ आलि खोथेनानै सारो होननानै जोंनिजोंबो बेबायदि, बेनो जेब्ला दैया रानलाङो मिसि फोथाराव जोंङो आलि खोथे खोथे गामलाफोरजों सारो आरो गामलाजों सारो ओमफ्राय बे बालथिंखौ ओरैबो ओरैबो खानानैसो सानै मानसिया बोयै बोयै सारो आरो ओमफ्राय बिदि सारनाय हायाव मानि दैयाव मा ना मोनो होनबा जोंना जुदि ना गिदिर गिदिर सुल दंबा सुल मोनबाय ना गोरि थायो नास्रायाथ' बिराद थायो। साम' लादाय मोनो, साम' ओंख्रिबो मोनो ओमफ्राय खांख्राइ मोनो खांख्राइ जामिनि खांख्राइ आलारि ओमफ्राय बिदिनो अबेबा अबेबा जायगायाव जोंना नैबे माबाखौबो मोनो आरो मालाय, गांजेमा गांजेमा मोनो, ओमफ्राय ना थ'था ना बेंसि बिसोरखौ माने हिसाब सारा मोनो आरो ओमफ्राय बबेबा बबेबा जुदि हाग्रा गोनां दैनिबा बेवहाय, ओ खुसियाफ्राबो थायो मागुर थायो सिंगि थायो आरो ना नोंथां बेबायदि नाफोर ओ सारनानै मोनो, ओमफ्राय दै बारा जायोब्ला दैज्लांआव दुब्लि गेजेर गेजेर दै बोहैनाय गैयाब्ला जोंङो फासि सानानै दोनो आरो फासियाव बिदिनो फासिया मोननै मोनथाम नाम्बार गोनां दं नालाय अबेबा अबेबा फासि बेवहाय ना गोरि नाङो अबावबा बालाबाथिया नांनाय दङ। ओमफ्राय बबेबा बबेबा ना खां सेला नाङो ओमफाय ना मागुरनिया मागुरनि आलदा बिदिनो एफा एफा एफा फा नाङो आरो मालाय दासिमबो ओमफ्राय ना फिथिख्रिनियाथ' सानथ्र' हायै नांलायलायो आरो। गुदुं गुदुङा एखेबारे हाबनानै थाजोबो। बेबायदि ना हमनाय आदबा दासिमबो जोंनाव सोलियो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो गोदोनि दिनावथ' बेनोमोन बांसिन सारोमोन नाखौ नङा होमबा? ओमफ्राय सारनाया जाहैबाय बे आखाइजों गामला लालायलायनानै सारनाय बेमोन ओमफ्राय जेजों सारोमोन गोदोनि मानसिफोरा दाबो सारो जोंनिजों बै जेजों सारो। दैया दैज्लांआव देरोब्ला ओ मोनसे मोजां जायगा नाय नानै नाफोरखौ सारो आरो दै गि दिर गिदिर जाबायोब्ला बे समाव ना थायलेण्ड मागुर, मागुर बिराद गिदिर गिदिर नाफ्रा दै गिदिर गिदिनिफ्रा दाउ खोनानै मोनफैयो आरो बेबायदिनो ना ना हमनाय आदबा जोंनि गामियाव बा जोंनि ओनसोलाव दाबो सोलिगासिनो दं नोंथां बिदिब्ला ओ ओ बे दसे समनि गेजेराव बेखौनो बुंनानै होबाय नोंथां समाबो जोंना दसेल' जाहैबाय नंङा ओमबा?
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थोंसै दे नोंथां औ दे।